हेल'।
अ खोनादों ना नोंथा?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामगासिनो दं?
आंङो नै दङ बाहेरायावनो गेले- गोलांनानै।
अ होमबा नोंथांजों दसे सम मोनसे आयदा लानानै रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
औ होमबा जों मोनसे आयदा लानानै रायलायनायनि माने सोलोंथाइखौ लानानै एसे सावरायनोसै खोमा नोंथां। दा माबायदि औ सोलोंथाया गोदोनि समाव माबायदिमोन आरो दानि समाव माबायदि दावगाखो बेनि सायाव एसे सावरायनोसै खोमा नोंथां जोंङो।
औ जागोन दे औ।
औ सोलोंथाइ होनना बुङोब्लाथ' माने सोलोंथाइया जोंनि जिउआव मानिे इम्परटेन्ट बा गोनांथि होन नानै जों बुंनो हायो आरो माने सोलोंथाइ गैयाबा जों माने माने इयुननि माने दानि दिनावहाय इयुनाव माने संसार एसे गोब्राब जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां। माने दानियाथ' सोलोंथाइ जेरावखि बिथाङा माने जोंनो सोलोंथाइखौसो नागिरग्रोयो माने इबिनि सोलोंथाया बेसे जों माइबा मोनसे खामानि मावनो थांब्लाबो गिबियावनो सोलोंथायखौसो सों
हेलौ। हेल'। खोनायासै माथो। हेलौ। हेल'। हेल'। खोनादों ना? हेलौ नोंथाङा खोनादोंना? हेल'। हेल'। हेल'। हेल'।